हो
औ
खोना हादोंना नोंथाङा?
नोंथांनि आद्रा थानाय आबादारि जेंना बेखौ आंजों ससे खोन्थाफिननो हागोन नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। दा आं माने बेखौनो नुदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गामियारि ओनसोलाव जेरै सयेल टेस्टिं इनस्टिटिउसना इन्स्टिटिउसनथ' नङा बेफोरबायदि अफिस मावख' जेराव जों अफिस होनोबा बर' मावख' बुंनांगोन। दा बेफोरबायदिनि आंखालाव जोंनि बर'फोरा माने ओ गावनि हाखौ ओ टेस्ट खालामनानै लानो हायाखै बा मो मिथियाखै दा जेराव बे मो नसे जोबोद गोनां आबादारिफोरनि थाखाय बेखौ जुदि बानायाब्लानो माने गोबां माने जोंनि आबादारिफोरनि रां खरसा खालामनाया बेखार जायो होननानै आं सानो जेराव बे नंगौ। मोनसे हायाव ओ जोंहा जेरै माखासे मा मा मोनो खनि मुवाफोर जेरै बेहायनो जोङो
जेरै इउरियानि गोनां जानाय जोङो बिदिनो गोबां हायाव माबा थायो आरो जोंहा गोहो थायो दा बे बुस्थुआनो बबेबा खम जायो बबेबा बारा जायो। जेरै आलु बिम आथा हा बालासिया हा आरो बिदिनो जोंहा मा हा थाबावो जेरै ओमफ्राय हाजो खाथिनि हा बेफोरबायदियाव माने गुबुन गुबुन जायो आरो दा बेखायनो अबेबायदि हायाव मा आबाद मावोब्ला जों बे नि मोजां फिथाइ मोननो हागोन दा जोंनि गेजेराव बेफोरनिबो मिथिनाया खम दा बेयावबो आबादारिफोरा मोगा मोगि जानांदों होननानै आं सानो आरो नोंथां
नोंगौ माने जोंहा आबादनि सायावहाय रोंगौथिया दोरोङारिखौल' जों बर'फोरा रोंगौ नाथायबा दानि गोनोखो मुगाजों समान समान दावगाफानो थाखाय जोंहा आबादनि सायाव मोजां गियान गैया बेनि थाखायनो जों दा बेबायदि जेंनाखौ मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै आं सानो मानो होनबा जोंहा मोनसे खामानि मावोब्ला मोनसे खामानिनि सायावहाय मोजाङै रोंना लानाया मिथिनानै लानाया मोजां नङाब्ला बे खामानियावहाय माब्लाबा नोंहा जाफुंसारबो जानो हागौ जाफुंसार जायाबो जानो हागौ खहा गहाराया फैखागोन आरो जुदि नोंथाङा बेनि सायाव मोजाङै गियान गैयाब्ला माबायदि हायावहाय अबे माबायदि हायावहाय अबे आबादखौ मावोब्ला बेखौहाय नोङो गियान थानांगोन बा नलेज थानांगोन जायखौ बुङो इंराजियाव नलेज नलेज थानांगोन अब्लासो नों बे हायावहाय बे आबादखौ मावनो हागोन थटालि हा जोंहा बर'नि होनो हास्राव हा हा गोसौ हाजानि हा गोजा हा बाला हा बाला हाफोरावहाय जोंहा माइ आबादफोरा बांद्राय मोजां जाया आयथालि हा जेरा आथा आथा माने गोबाव सम दै हमथानानै लाखिनो हायो बेफोराव बेफोरबायदि हायावहाय माइ आबादा बिराद मोजां जायो आरो नै बिदि बालासिया हा बेफोराव हाखौ गोबाव सम हमथानो लाखिनो हाया बेनि थाखायनो दैया थाब थाब रानखाङो थाङो बैफोरबायदि हायावहाय माइनि आबादा बारा हामजानाय जाया माने आबादखौ लानानै नों हाखौ सायख'नानै आबादखौ मावोब्ला बेयो गाहाम सिनै जायो बेनिखायनो सिगांग्रो सासे मानसिनाव आबाद मावोब्ला हानि सोमोन्दै मिथिनानै लानाय लानाया गोनांथार आरो बिनिजों लोगोसे बेयो आबहावानि सोमोन्दोखौबो मिथिनानै लानांगोन जेनेबा गुदुं जायगा आरो गुसु जायगा गुदुं जायगायाव आलादा आबाद मावो गुसु जायगायाव आलादा आबाद मावो बालाबारियाव आलादा आबाद मावो जेरैजाय गुसु ओनसोलनावहाय दा जोंनियावहाय आसामावहाय ओरैजाय सोनाब्रायजोेथिं जोंनिया गासिबावबो दा गुदुं बारहावा जानायलाय बेवहाय बान्दा कफि फुलकफि, मुला बेफोर आबादा दा जोंनियाव जाया नाथायबा गुसु ओनसोलाव फोर दााबायदियावबाबो माने मावनानै जों सिम उ मावनो हायो आरो आरो बिसोरो मावनानै बेखौ गोबां रांबो मुलाम्फा खालामनो हायो मानो होनबा गुसु जायगायाव आबादखौ मावनानै गुदुं जायगायावहाय साप्लाय हरनो हायोब्ला बिसनियावहाय दैथायहरनो हायोबा रां खामायनाया गोरलैसिन जायो आरो बेनिखायनो सजों बोथोरजों सायख'नानै आबादखौ मावनाया गोनांथार आरो बेजों लोगोसे दै दैनि दैथायनायनि गोनांथियाबो बिराद बिफाव लायो दै नङाब्ला जों आबाद खौ मोनसे आबाद मावनो थाखाय हा दै आरो बिदुं आरो बार बे मोनब्रै बुस्थुखौ नांगौ जायो।
नंगौ दा जोङो नंगौ नोंथाङा नोंथाङा जोबोद मोजां फोरमायलांबाय बे समाव आरो बेनि अनगायै जोङो माखासे बर'फोरनि आबाद मावनायाव जेंना नुजाबावनाय नोंथाङा मोननैसो ओ बिदिन्थिफोर होनो हाबावगोन नामा?
ओरैजाय जोंहा ड्रेनेज सिस्टेम बा दै राननायनि सिस्टेम बियो मोनसे जोंनि गाहाय जेंना जोंनि ओनसोलावहाय दासिमबो सरखारारा माने दै स एप्लाइ खालामनो थाखाय दंग'फोरखौ मोजाङै गुबुन जायगाफोराव जेसेबां मोजाङै साप - खालामनो थाखाय पाखक्कानि ड्रेन बा दंग' बानायनानै होबाय दैमा निफ्राय थिखोनानै सुइस गेट बानायनानै बे दैखौहाय दुब्लि फो फोथार माइ फोथारसिम बा आबाद फोथारसिम लाङो। बेफोर दंग'खौ माइनि बिसोरो फाखा होनानै लायोब्ला बेहाय गुबुन थाबथानाय दैया थाबथाया आरो ना ओ हेंथा गैयालासिनो गावनि लामाजों बियो आबाद थिलिसिम दावखोलांनो हायो।
नंगौ आदसा नोंथां जोङो नुनो मोनो ओ आथिखालाव माखासे बिदि ड्रेन सिस्टेम नि अनगायैबो जों सलार सेल लागायनानै जों दैखौ बोखांनायखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव नुनो मोनदों बेजों लोगोसे माब्लाबा ओ दैनि ओ मटर पाम्पिन बाहायनानै जोङो दैखौ बोखांनाय नुनो मोनदों दा जोंनि बर' फोरनि गेजेरावबो बेबायदि सुबिदाखौ मोनोब्ला आबादारि बिथांमोनहा माबायदि ओ मुलाम्फा जागोन बायदि सानो नोंथाङा
बेफोरबायदिखौ जोंनि आबादारिफोरा मोनोब्लाथ' माने सम गैयै टाइमावबो दै मोननो हायै टाइमाव जेनेबा जोंनियाव दैज्लाङावल' बांसिन अखा अखा होयो मेसेंफोराव गोबां खरान जायो बैफोर समावबो जोङो नि आबादारिफोरा आबादखौहाय मावनो हागोन माने गोसोबानो बिनिफ्राय दै थिखोनानै नांगौ समावहाय दै होनानै आबादखौहाय थिखांनानै लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे आबादारिनि जिउ खुंनाय रांखान्थि मानसियाबो जौगाखांगोन बेखौ बे सिस्टेमखौहाय साफ्रोमबो आबादारिफोरनो मोनोब्लाथ' बिराद गाहाम जागोन। आरो जोंनियाव एभेलेबेल ओ आबाद जागोन आरो हाथाइ बाजारावबो गोबां बिबांनि मैगं थाइगं जोंनो नांगौ जानाय सान सानफ्रामबो जानाय लोंनायाव गोनां जानाय बेफोरखौ जों मोननो हागोन मानो होनबा जोंनि दैलि सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनाय आदारानो आबादारिनि आबाद दुब्लिनिफ्रायसो फैखायो आबादारिया सानसे खामानि मावाब्लानो जोंहा ओंखाम संग्रायाव अरानो जोंनाय नङा।
नंगौ नोंथां ओं जोङो बेबो मोनसे जों नुयो माखासे समाव माखासे नोंथाङा ओ सरखारनि खोथा बुंबाय जे आं सरखारनि खोथाखौनो एसे रायखांदेरनि नङा ओमबा जेरै जों माब्लाबा माब्लाबा साब सि डियाव सरखारनिफ्राय ट्रेक्टर राननानै हरो गामि दरसे बा जाय नोंथाङा मोजां आबादारि दा बिथांमोननो जों राननानै हरनाय नुयो नाथाय बिथांमोना माब्लाबा बेफोरखौ गावनि खामानियाव बाहायालासिनो बिदिनो ओ गावनि मुलाम्फाखौ रांनि मुलाम्फाखौल' नायनानै बेफोरखौ मोजां बाहायनायखौ नुनो मोना। दा नोंथाङा बेनि बागै मा सानो?
बिनि बागै आं बेखौनो सानो जे माने जाय सुबुङा आबादखौ गोबां बिबांनि मावो। बेनावहाय ट्रेक्टर गैया बैफोरबायदि सुबुंनो हरोब्लासो बै ट्रेक्टर टरा आबादथिलिसिम सौहैगोन। बै सायख'ना हरग्रा सुबुंफोरा गामियारि ओनसोलनि जायफोर सायख'ग्रा बेफोरो मोजाङै सायख'नानै हराब्ला जायनो नांगौ बेनो हरालासिनो गुबुन आबाद मावै सुबुंनो हरोब्ला बियो गावनि सुबिदा बायदियै बियो फाननानैबाबो जागोन बा माबा मोन। थि बेलेग खामानियाव बाहायना दिहुनजागोन बेनिखायनो माने जाय जाय जायगायाव गोनां बे जायगायावहा होनाया मोजां जेरै जाय बेमार जादों बे बेमारनि मुलिजाया ब्लासो जेरै बेमारा हामो थिग बेबायदिनो जाय आबादारि जायहा आबाद बुरजा मावो बेनो ट्रेक्टरखौ हरनांगोन आबादारि नङै बिजनेस मावनानै जाग्रानो हरोब्लाथ' बे आबाद थिलियाव थांफेरखाया बे अब्लालाय बै ट्रेक्टरखौ माबोरै बाहायगोन।
नंगौ थारैनो दा बेखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने जों नुनो मोनो मानो होनबा बर'फोरनि बेबो मोनसे समाजाव आबादारिफोरनि जेंना नङा होमब्ला जेराव नोंथाङा फोरमायबाय जाय बिजाथिखौ नांगौबायायदि सायख'नांगौमोन दा बेबायदि सायख'यैयाव उम ओ जोङो अनसुंथाइखौ मोनदोंबाबो जायफोर दुब्लियाव सहैनांगौ बेनि दुब्लियाव सहैया। दा बेबो जोंनि बर'फोरनि समाजाव आबाद दारिफोरनि थाखाय जेंना बेजों लोगोसे नोंथाङा मोननैसो बुंनानै फोजोबनो हासै जोंहा समनि आंखाल
मा होन होनदों नोंथाङा आं खोना मोनासै
अ माने जोंहा समनि आंखाल नोंथाङा मोननैसो मोननैसो बिदिन्थि होनानै जेंनानि बिदिन्थि औ औ जेंनानि बिदिन्थि थि होनानै नोंथाङा फोजोबनो हासिगौ
आबादारिफोरा औ थि समावहाय माने दै मोना बेफोरनो जाहैबाय जोंनि गाहाय जेंना थि समावहाय जोलै बेगर जों मोननो हाया बे समावहायबो जोंहा आबाद दारिया गोबाव उन जायोब्ला नांगौ समावहाय मोनाब्ला बियो
औ नोंथां नैबेबो मोनसे जोंहा माने जोंहा माने माखासे बेगर मोना मोनो नङा होमबा दा बे बेगर मोननायफोरा माबायदि जेनेबा आबादारिफोरा बे बेगरनिफ्राय माबायदि फिथाइ मोननो हादों बेनिबो जों फिडबेक लानो गोनां जोंनि समाजाव
आरो बेजों लोगोसे जोङो बाजाराव बायनानै मोननाय जायफोर बेगन बेसोरो ओ हाइब्रिद बेफोरो मोजां खिन्थु बेनि बेसेना गोबां दा आबादारि बिथांमोना बेखौ जों एफर्ड खालामनो हाया बा लानो हाया बायनो हाया गोबां माने ओ दाम जानायनि थाखाय दा बेफोरनिबो बागै जोङो माने मा खालामोब्ला एसे खम राङावनो मोननो हायो बेफोरनि बागैबो जों मिथिनो गोनां नङा होमबा नोंथां
निंगौ
औ दा जोंहा बिदिब्ला समा जाबाय औ
बेखायनो आबादारिया सासेया सोलोंथाइनिबो गोनांथि दं बेफोर जेंनाफोरा खौहाय गोरलैयैनो सुस्रांला लांनो थाखाय दा जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां